अ खोनादोंना? अ खोनाबाय दा अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दायो बाहेरावहाय बिदिनो गुसु बार बारनायखाय जिरना दंगासिनो दं आरो नोंथां नोंथाङालाय मा खामगासिनो दं?
आंबो बिदिनो बारायाव जिरायना दं नोंथां
नाइस
नोंथाङा खबरफ्रालाय माबायदि
उम खबराथ' मोजाङानो थिगआनो सोलिगासिनो दं आरो नोंथाङालाय
आंनाबो मोजाङानो दं
उम बेफोरबायदिनो मोजाङैनो सोलिबाय थानांगौलै औ
नोंथांङा मा ओंख्रि संखो
ओ जोंनिया आलुजों बेदरसो संगासिनो दं खोमा नोंथां नोंथांनालाय मा ओंख्रि संगासिनो दं?
जोंना माबा आलासि फैदोंलै दाउजों अनला संदों
औ अबेनि आलासि फैदों नोंथां?
एसे गोजाननि नोंथां नामखौबो मिथिला
उम
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
औ सावराय जागोन नोंथां
ओ आयदा एबा टपिकआनो जादों नोंथाङा आंनो एसे सल'नि एसे फोरमायनो हागोन नामा सल'बाथा गोदो गोदाय आ बै आबौमोन खोन्थालांनाय सल'बाथाफोरखौ एसे आंनो फोरमायना होदो एसे नोंनि रोंगौथिखौ
औ सल'खौथ' आं एसे एनै रोङो आरो रोंनायालाय गोदो बिदिनो बाहेरायाव दलद मोनाबाथाय मबाइल गैयि समावहाय आबौआ खोन्थाबाय थायोमोन आरो
औ
बाहेरायाव ज'नो जिरायोमोन नालाय गोदोथ' जों ओन्दैयाव मबाइल गैयामोन इन्टारनेटनि जुग नङामोन नङा होमबा नोंथां उम बै समावहाय आबौआ बिदिनो मोजां मोजां गुबुन गुबुन रोखोमनि सल' खोन्थायोमोन आरो ब सल'फोरखौथ' आं गो बांद्राय गोसोआव होजोबला उन्दैमोन नालाय नोंथां
उम दा जा एसे एनै हायो बे बेफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायगोन आरो बावनायालाय बावजोबथाराखैबो गोसोआव दं एसे एसे
औ
औ बे सल'नि नामानो जाहैबाय ओ मोख्रा आरो गोलेरनि लोगो आरो औ मोख्रा आरो गोलेरा जोबोद लोगोमोननो आरो दै ओं बिसोर सानैया माने दैजिं बेबायदिनो ओ लैथोनि सिंफोरावहाय थायोमोन जाहैदों आरो मोख्रा मा मोख्राया माने बेफोरबायदिनो दै जिंफोरावथ' दंफां बुहुद थायो नालाय औ बै दंफाङावहाय मोख्राया थायोमोन आरो ओमफाय गोलेरा दैयाव थायोमोन आरो बिसोर सानैजों जोबोद लोगोमोन आरो लोगोमोन बेफोर बायदिनो लोगोमोन नालाय बै मोख्राया जा दंफङाव थायो बे दंफाङा जाम दंफांमोन आरो
औ जाम फिथाइखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ गोसोम गोसोमा
औ मिथियो नोंथां मिथियो औ मिथियो
बे जाम फिथाइखौहाय मोख्राया माने गोलेरनो जानो हरबाय थायोमोननो आरो लोगोमोन नालाय सानैजों रानलायना जायोमोन जाहैदों आरो गोथाव ओमफाय बिदिनो गोलेराबो जानानै जोबोद मोजां मोननायामोन आरो लोगो थारमोन नालाय सानैजों बिदनो लैथो गेजेर गेजेर मा होनो मोख्राया गोलेरनि फिखुङाव गाखोनानै बेरायदिङोमोन आरो लोगोमोन नालाय
औ
औ बेफोर बायदिनो बेरायै बेरायै बेफोर बायदिनो बिसोरनि लोगोआ सलिगासिनो दं सोलिबाय थाबायनो आरो सोलिबाय थाबाय नालाय ओमफाय सानसेखालि ओ गो मोख्राया गोलेरनि बै माबानो गोलेरनि हिन्जावनो माने जाम फिथाइखौ हरबायनो आरो न नोंनि हिनजावनोबो लांफा होननानैहाय
औ
खौ हरबाय दाना बे फिथाइखौ हरबाय नालाय गोलेरा न'आवहाय गावनि हिन्जावनो बेखौ लांना हैबाय आरो फिथाइखौ
दाना गोलेरनि हिन्जावा जाबाय जानानै जोबोद गोथाव मोनबाय जाहैदों बे जाम फिथाइखौ जाफेराखैमोन नालाय दैयाव थाग्रा बिसोरथ' मोनजाफेरामोन
औ औ
उ मोनजानानै जोबोद गोथाव मोनबाय दा गोथाव मोननानैहाय हिनजावनि गोसोआव लुगैखांनाय फैबायनो उम इमान गोथाव फिथाइ बे फिथाइखौहाय मोख्राया हरदोंब्ला मोख्रानि गोसोआ दा बिखाया बेसेबां गोथाव जागोन बेखौ सानबायनो गोलेरनि हिनजावा
ओ गोथाव जागोन नालाय दाना जानो लुुबैबाय दाना जानो लुुबैनानै हौ गोलेर हौवानाव गोलेर हिन्जावआ बिबाय जाहैदों बे मोख्राखौ आं जानो जागोन जानो नांगौ आंनो होननानै बिबाय थादों जाहैबाय लुगैनानै अख्रा अख्रा दाना गोलेर हौवाया मा खालामनो मा मानो जाबाय दाना बिदिनो जानो जानो होनबाय थाबाय नालाय गोलेर हौवाया थांबाय जाहैदों मोख्रानि खाथियाव थांनानै बुंहैबायनो नोंखौहाय आंनि हिनजावा आलासि जानो लिंहरदों जोंनि न'आवहाय होनानै माने मोख्राखौ लेंंबाय जाहैदों दंफांआव गाखोना दंमोन मोख्राया
औ
मोख्रायाथ' दाना आलासि जानो लिंहरदों होनबाय नालाय एकदम गोसो खुसियै दंफांनिफ्राय ओंखार ख्लायनानै थौ थौ लोगो होमबालाय आलासि जाहैनोसै नोंसिनियाव नोंनि हिनजावखौ नायहैसै होननानैहाय गोलेरनि बिखुङाव गाखोबाय आरो गाखोबाय गाखोनानै बिदिनो थाङै थाङै ससे थांबाय आरो दैयावहाय ससे गोजान मोनहैबाय बे समावहाय माने गोलेरा खोन्थाबाय जाहैदों मोख्रानो लोगो आंनि हिनजावा नोंनि बिखाखौसो जानो लुबैदों नोंनि फिथाइ हरनायखौ जानानै जोबोद मोजां मोनदोंनो आंनि हिनजावआ दा नोंनि बिखाखौसो जानो लुुबैनानै नोंखौ लेंहरदों होनना खोन्थाना लाबाय दाना
औ
औ खोन्थाना लाबाय दाना हाब आं इमान लोगो गोलेरनि सानबाय मोख्राया आरो आं इमान लोगो आंखौनो बिदि जानो नागिरबाय बिनि हिनजावा सानबाय आरो दाना उफाय गैया मोख्रायाथ' सोलो बानायनांबाय नो सोलो गोसोखां ब्रबबाय गावनि रोंगौथिनिखौ बेफोरबायदिनो आइदिया सानबाय बियो सानबायनो डाइरेक्ट मा बुंबावनो साननानै दाना गोसोआव माबा मोनसे आइदिया फैबाय जाहैदों बे आइदियायानो जाहैबाय माने गोलेरनि सिगाङावनो बिदि बुंबायनो ओ लोगो आं मा होनो गोसोखौ एबा बिखाखौ दंफाङाव आलायनासो गारबोदों बे आं बिखाखौ लाबोफायाखैना होनबायनो आरो गोलेरनि सिगाङाव औ दाना गोलेरा खोनाबाय नालाय ए होमबालाय थ थ लायफिनसै होननानै थांबाय जाहैदों दंफां खाथियाव
औ औ
दा थांबाय थांनानै दाना मोख्रया र' लोगो नों बेयानो थाथ' आं दंफां गोजौआव लाना फैनि होननानै गाखोहैबाय जाहैदों
औ दाना गाखोहैनानै दाना थांफिनला आरो। ओरैबायदि गोजोननाय मोनबायनो बे बारग'नानै नङाबा इदिन खालि थैसिगौमोन जाहैदों मोख्राया।
औ।
बेथ' बिनि हिनजावाथ' जासिगौमोन औ।
औ जासिगौमोन।
ओरैबायदि दाना रागा जोंबायनो दंफां गोजौआव गाखोनानै आं नोंजों इमान लोगो जायो नोंनि बिथ' आंखौसि बिखाखौ जानो नागिरदों सोरबाखि बिखाखौ दंफां गोजौआव आलायना गालांनो हायो नामा होननानै माने बुंबायनो आरो गोलोरखौहाय औ औ। बै दिननिफ्रायनो बिसोनि माने लोगोरिया जोब्बाय जाहैदों। बि दिननिफ्राय बिसोरो लोगो जायासि नो आरो। उम माने बैथ' बैखौहाय दखा होनाय जाबाय नालाय फोथाय खेबस' खालामनाय जाबाय मोख्राखौहाय।
औ
उम बे सल'आ इसिबाङावनो जोब्बाय आरो। नोंथाङा बे सल'खौ खोनासंनानै बोरै मोनदों बा माबाफोर रोंगौथि मोनदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। आं बे सल'आव बेखौनो बुजि मोनदोंदि ओ लोगोआनो लोगोखौ जायो होननायखौ बुजि मोन्दों। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जिथु ओ मोखाजों गोलेरजों एफा लोगो लायमोन नाथाय बे ओ गोलेरा बे गावनि हिन्जावनि खोथा दाननो हायियाव बेबायदि मोखाखौ बेबायदि खालामनो गोनां जादों। मा जिहेथु एफा लोगो जायोब्ला बे हेजावखौ माबा मोनसे बुंनानैबाबोथ' दोननो हायोमोन। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ बेथ' बे लोगोखौहाय अयनाय एबा बेबायदि खालामनाय जाबाय लोगोखौ दखा होनाय जाबाय। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ बेयावहाय बे ओ मोख्राया ए बेबायदिनो थांनायावहाय बे दिनो सालु बाहायाबाथ' एबा बेबायदिनो गावनि दिमागफोरखौ बाहायाथ' बे थैसिग'मोन बे दिनखालि।
औ नोंगौ बे सैथो।
औ बेयावनो आं बुजिनो मोनदों दि ओ जों लोगोब्लाबो जों फोथायनो हाया आरो बेबायदिनो जोंनि बेबायदिनो माइन्दफ्रा एबा जोङो सालु जानो नांगोन जों बेलेगा जोंनि लोगोफ्रा जोंखौ नंखाय लामायाव लांङोब्ला जों माबायदि बारग'नो नांगोन बेवा आं एसे बुजिनो मोनदों आरोना।
औ नोंगौ।
मानो होनोब्ला जोङो लोगोफोरजों बांद्राय फोथायायोब्लाबो बेबायदिनो फोथाय खेबस' जा खालामो लोगोफ्रा। ओंखायनो जों मोजां लोगोफोरखौ जों सायख'नांगोन। जों बांद्राय लोगो जायो होननानै जोंनि बेस फ्रेन होननानै जेराव लिंदों जेराव आलास सि जानो लेंदों जेराव बेरायनो लेंदों जों बेयावनो जोङो थांला बायोब्ला जानाय नंङा नोंथां‌ जिहेथु जोङो मोजांखौ जों सायख'ना लानो नांगोन अब्लासो जोंनि लाइफआ सोलायनाय फैगोन। जितु मोखाया दा ओ गावनि दिमागखौ बाहायोब्लासो बाहायनायखायसो बेबायदि बारग'नो हादों एबा गावनि लाइफखौ जों माने मोख्रया मोनफिननो हादों। मानो होनोब्ला बे थगायनानैसो एबा बेबायदि फैफिननायखायसो बे बासायनायखौ मोनबाय नङाबाथ' बिनि दिमागावहाय बेबायदि सालु दिमाग बाहायाबाथ' बे बे ओइदिनखालि थैसिगौमोन नङा होमबा नोंथां बे दंफाङाव बे बिखाखौ गारबोदों होननानैसो बुंफ्लानायखायसो न'आवथ' गैलामोन बे थैबायमोन बे ओइदिनखालि ओ गोलेरनि हिनजावनि उदैसिङाव थांबायमोन
उम
नाथाय एसे मोख्राया सालुबो नालाय एसे बेबायदिनो बाहायबाय नालाय बासायबाय बेनो एसे जों सालु जानो नांगौ मानसिया बेबायदि मोख्राया जितु बे सल'आव खोन्थानो नागिरदों जिथु सालु जानांगौ मानसिया माने ओ बेबायदिनो खैफोदफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंनि बिमाफ्रा मोजां जानो नांगौ
औ सोलो बाहायनो रोंनांगौ
औ औ बुङोबाथ' जोंहा बेबादिनो गोबां दंबावो नाथाय जोंहा दायो समाबो जाना फैबाय एसे नोंथाङा आंनो बेबायदि ओ दसे सम एबा नोंथाङा आंनो बेबायदि इन्ट्रेस्टिं स्ट'रि एबा ओ माबाखौ ओ सल' बाथाखौ खोन्थानायनि थाखाय नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरो बिबायदि बिदिनो जों उनाव लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामदों नोंथाङा आंनो बेबायदिनो इन्टारेस्टिं स्ट'रिखौ खौ उनावहाय जिथु फोरमायफिननो हागोन होननानै आं आसा खालामबावबाय आरो नोंथाङा आंनो ओरैबायदि मिलौदो स्ट'रि मोख्रा आरो गोलेरनि खोन्थानायनि थाखाय नोंथांखौ ओ धन्यबाद होदों नोंथांनि फ्राय आं बेबायदिनो सल'बाथानिफ्राय जोबोद रोंगौथि मोननो हादों सोलोंनो हादों मानो होनोब्ला जोङो स्ट'रिनिफ्रायबो जों बेबायदिनो सल'बाथा फ्रायबो गोबां रोंगौथिखौ जों लानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
आं इसेयावनो दोनथ'बाय आरोना नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय समाबो गैला जोंहा औ
नोंथांखौ गोजोननाय मोन्दों बेफोरबायदि रोंगौथिखौ ओ बुथुमना लानो हादों बे सल'नि गेजेरजों दे होमबा नोंथां एसियावनो दोनथ'निसै।
औ दे।